हेलौ
औ खोनादों
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ औ खोनादों
हेलौ
औ आं खोनागासिनो दङ
औ अब्ला नोंथाङा फ्रि ना
औ औ फ्रि
अब्ला नोंथाङा आंजों ओ मोसौ फार्मनि सायावहाय सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन दे हागोन
अ अब्ला ओ मोसौ फार्मखौहायो जोङो माबोरै बानायो मोसौ फार्म खालामनानै जोङो माबायदि मुलाम्फा मोनो बिनि बागै होमबा नोंथाङा सुंद'यैहायो फोरमाय फोरमायनो हागोन ना औ
होमबा बुंनोसै आङो
औ
औ मोसौआ बुंनो थांबा मोसौआ जाथोसे जुनार बेखौ जोङो मोसौआबो गुबुन गुबुन नामनि दङ जेरैहाय जों दा फिसिनाया खेल मोसौ बे ओमफाय जारसि आ फ्राय बायदि आरो गुबुन गुबुन बहुद दाम दामनि मोसौ दंबावो आरो ओनिफ्राय औ मोसौखौ मोसौनि थाखाय जोंहा दानाबो बानो ओ सरखारनि दाना माने दानाबो होनाय जायो बिनि उनाव गोथां हाग्रा बे खौ हानानैबो होफैनाय जायो फारामाव आरो ओमफाय इसनो मोसौनो नांनाय बायदियै दै दाना ओ गोथां गांसो हानानै आरो नङाबाबो दंफां बिलाइफोर फोर बा गुन्दैफोर एखौ होजायो आरो मोसौनि थाखाय आनि ओमफ्राय ओ नोंथाङादि मोसौखौ फिनानै बेसेबां मुलाम्फा जायो होनदोंना मोसौखौ मा मा बाहायो होननाय जादों अ मा मा बाहायो होनदों ओमफाय मोसौनि थाखाय जोङो मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो जोङो बे मोसौ गायनि गाय गाइखेरनिफ्राय ओ गिहु बानायो आरो साहा लोङो ओमफायो मिस्थि बानायो ओमफाय बबेबा बबेबा मेथाइआव होयो आन‌ ओमफ्राय गियोखौ आरो जानो थाखायबो बाहायो मोनसे अराव होनो थाखायबो बाहायो
औ
ओमफायो गियो जो ओ गाइखेरजों आ आरो ओ पनिर हिसाबैबो पनिरबो बानायो
औ
आनिफ्राय आरो मोसौनि खि मोसौनि खिखौबो
औ
मोनसे जायगायाव बा मोनसे दामोलाव दोननानै जों बेखौ ओ हासाराव बाहायनाय जायो आरो जेरैहाय मे गंफोर गायबा बे गोबोरखि बि बे मोसौनि खिखौ होनाय जायो आरो इनिफ्राय ओ मोसौखौ माने
औ
मोसौहा एसे खालारा गुबुन गुबुननि थायो ओ गोसोम गुफुर फाख्रा गोजा ओ एसे एसे गुबुन गुबुन आलदा गलाब गलाबफोरखौ बबेबा बबेबा गलाब गोमो अबेखौबा बबेखौबा खालारखौ नुनाय जाया आरो आरो जोंहा मोसौ दामब्राखौ हालौवनो थाखायबो बाहायनाय जायो
औ
आरो मोसौआथ' दानि दिनाव बुहुद दामानो जाबाय बेखौ आरो
औ
फिसिनानै मोसौ दामब्राखौ फानहरनाय जायो बेहायबो जोंहा प्रफिट मोनो आरो जोंहा जोंनि था ओ‌ बुंनो थाङोब्ला मोसौ दामब्रा आरो ओ मोसौ दामब्रा आरो दामब्रिजों गाया जोंनो फिसाबो होयो आरो गाय खेरबो होयो। ओमफय मोसौ दामब्राया जोंनो ओ बेखौ फानबा जोङो बेनिफ्राय फैसा मोनगोन दामब्राखौ। ओमफायो बेनि खिखौबो जों हासाराव बाहायनाय जागोन आरो
औ अब्ला ओ ओ मोसौ फ्राम खौहायो जोङो गासिबो ओ जायगायावनो बानायनाय जायो ना आरो जोंनि गामि एरियाफोरावबो मोसौफ्राम दङ नामा नोंथांमोननिथिं
अ नोंथाङा जोबोद मोजां कुइसनखौनो सोंदों मोसौ फारामखौ मोसोम मोसौ फार्मफोरखौ टाउन बा ओ टाउन बा गामि बेजों जेबो सोमोन्दो गैया नोङो जेब्ला मोसौखौ ओ मोसौनि नांगौसेबां आदार बा जोथोन लानायफोर जो आ मोसौखौ जोथोनबो लानांगोन आदारबो होनांगोन इनि मोसौ आव मोसौनियाव मा जादों माबा मोनसे बेमार जादों नामा ओ बिगुरनि बेराम बा देहानि बेराम बिदि जादों नामा बे औ मोसौनि खौ मोसौनि डाक्टार भेटेनारि डाक्टार दंखायो जोङो बे मोसौनि बेरामनि था फ्राय गाव गाव रोङाबाबो
औ
डाक्टरनि हेफाजाबाव बेनि बेरामफोरखौ सोखानो हायो आरो जोंहा जोंहाथ' फारामनि खोथा बुंदोंमोन ना फाराम खौ जेनेबा न'आवबो ओ गामि एरिवबो बाहायनो जायो आरो टाउनावबो बाहायजायो आरो जेनेबा बे खौ जेसेबां नोङो आदोरस' आदर खालामनो हायो बिनि सायाव सोनारगोन आरो
औ औ
ओम
बिनिफ्रायो औ बुंलाय
होमबा आं दा नोंथांमोनथिंजायबो बोरै फिसिनाय जायो मोसौखौ ना दंना गैया मोसौआ बुंनो हागोन नामा इसे
औ बुंनो हागोन अब्ला मोसौआथ' जोंनि जोंनियावहायबो दङ आरो माने आथिखाल मुगायावहायो मोसौ खौहाय जोङो बारा फिसिनायखौ नुनो मोननाय जाला जोंनि गामि एरिया सिंफोरावहाय आरोखि ना ओ मुगाजों सोलायलांनाय खौ इसे नुनो मोनदों ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो बांसिन मोसौखौनो जोङो फिसिनानैहाय जोङो बांसिन मोसौजोंनो जोङो खामानिफोरखौ मावजोबोमोन जेरै आबाद मावनायाव मैगं थाइगं गायनाय बायदिसिना ओ माइ गायनाय मानाय बेफोरावहाय जोङो बाहायनाय जायोमोन बांसिन ओ आथिखालावथ' जों गोबां खम नुनो मोन मोनबाय नङा होनबा
औ
आरो दाबो बानायो मोसौ ओ जोंनि बर'फोर खौहाय जोङो बांसिन खमैहायो जोङो आंनि आंनि नुनायोहायो ओ एसे खम ओ फ्राम बानायनायखौ हायो नुनो मोनदों आरो मानो होनबा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ हायो जोङो बांसिन फ्राम बा नायनानै मुलाम्फा लानायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जादों आरो
औ
आथि खाल मुगायावथ' आरो मोसौखौहाय माने जोंनि बर' सुबुंफोरनावहाय बांसिनानो मासे मानै बेफोरबायदि ल'हाय नुनाय जायो आरो गामि इरिया यावहायो
औ औ
बांसिनानो सोलायजोब्बाय नालाय गोदोनि बायदि नंला ओमफाय जोङो बांसिन माने मोसौ गाय जाय जोंनो गाइखेर होयो बेखौहायो जोङो बय बो लानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानो आङो बिदिनो मासे मानै जोंनो गाइखेरनिबो गोनांथि नालाय जोंनो गाइखेर फाननानैबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। नङा होन
औ औ औ
बिनिफ्राय जोङो गोबां बुस्थ थु बानायनो हायो गाइखेरजों जोङो जेरैहायो मेथाइ बायदिसिना ओ गिउ बेफोरबायदि बानायनायखौबो जों नुनो मोनो ओ आरो गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनिखायनो जोङो ओ मोसौ गाय फिसिनायखौहाय बांसिन नुनाय जायो आरो ना आथिखाल मुगायाव दानि मुगायावथ जों गोदोनि बायदि आबादफोर मावबाबो जोङो माबा उम इदिनो हालौवनाय बायदिसिनाफोरखौ नुला नालाय बिनि खायनो मोसौ गाय जाय जोंनो गाइखेर होयो बेखौहाय जोङो बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
ब्ला आब'नि मोनसे सोंथिबाव ओ ओ मोसौ मोसौखौ जोंनि बर' सुबुंफोराल ओ फिसियो ना ना ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो फिसियो आब'मोननिथिंजाय एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ बेयो बिनानावसिम जोबोद मोजां सों आंनिसिम बिनानावा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों बेखौ जिखुनु जायगायानो बयबो गुबुन गुबुन जाथिया गुबुन गुबुन ओ हारिनि मानसिफ्रानो मोसौखौ फिसियो मेन ओ मोसौखौ जोङो मोसौनि गाइखेरखौ फाननानै मोसौखौ बा मोसौखौबो मोसौनि गाइखेरखौबो ओमफाय मोसौनि गोबोर मोसौनि खि जायखौ खि इखो गोबोर बुङो ओमफ्राय बेखौ माने फाननानै मुलाम्फा लानो थाखाय ओ जों ओ मानसि फोरा आरो। फाराम हिसाबैबो मावनाय जायो बे फा फारामाव जोंहा गोबां मुलामफा मोनो जोंहा बे मोसौआथ' मोसौ गाया जोंनो मेन होनायानो गाइखेर आरो फिसा होयो आरो जोङो मोसौ दामब्राखौ बा हालुवाफोरखौ हालौवनायाव बाहायो बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय जोंहा गाइखेरखौबो फाननानै ओ गोबां रां आरजिनो हायो
औ
आरो बे गाइखेराथ जोंहा मानसिफोरनि थाखाय बहुद खामानियाव होयोना ब्रेेननि थाखाय आरो जोंहा ओ मेथाइनि सबायनि गासिबावबो होयो नालाय बेनि थाखाय नो जोङो गाइखेर बा मोसौ खौ लानाय जायो आरो बांसिनानो
आब'मोननि खैजाय औ औ‌ ओ आबुं नोंथांमोननिथिंजायो ओ‌ बबे मोसौ बबे मोनसे जाथिनि मोसौखौ बांसिन फिनानै मुलाम्फा ओ लानाय जायो?
अ
जेरै गाइखेरफोरनिफ्राय लानानै
औ औ जोंनिथिं दा बुंनो थाङोबा बे फारामावथ' ओ मा होनोमोन जोंनियाव दा फारामाव अ जारसि मोसौखौनो फिनाय जायो बांसिन। जारसिनि जोङो जारसि माने खननै गाइखेर सेरनो मोनो आरो एसे गुबुन गुबुन आलादा आलादा रोखोमनि मोसौबो फानो मोसौबो दङ नालाय बे बेखौबो फिनाय जायो। जोंहा मोसौखौ गायखेरनि गाय सेर सेरनो मोनो ओ फुंनि टाइमाव खनसे सेरो आरो जोङो बेलासिनि सारिथा बा पासथायाव खनसे गाइखेर सेरबावनो मोनो गाइखेर सेरो आरो ओमफाय जोंहाथ' गाइखेराथ' आंना बयनिबो थाखाय आजिनखालि बयबो बेखौनो ह हटेलाव बा दखानाव हरनाय जायो आरो जोंङो गाइखेर फाननोबो थाखाय गाइखेर गाइखेरनि मुलाम्फा लानो थाखाय
औ अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंजोंहाय दसे मोसौ फार्मनि सोमोन्दै सावरायनायनि थाखाय। अब्ला दोनथ'नोसै नङा होनबा आब'।
औ जागोन दे
औ दे